हेलौ औ खोनादों ना
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा खोनायाखै नामा
औ दायो खोनाबाय
औ अ जोबोद मोजां हेलौ खोनाबानो औ मोजाङानो नोंथां
होनबा दे नों
थाङानो दिनैनि आयदा बायदि सावरायनाय आयदाखौ जागायदो थारैनो दा जोङो ओ जोबोद मोजां मोनसे ओ आय दानि सायाव सावरायनो थांगासिनो दा ओ दिनैनि सावरायनो गोनां जोंनि लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ टेक्न'ल'जि इंराजियाव टेक्नल'जि होनो दा जों टेक्न'ल'जिखौ आथिखालाव माबायदि जोंनि जिउआव गोहोम गोलैदों टेक्न'लजिया बेनि सायाव ओ नोंथाङा सुंद'यै बेनि सिनायथिखौ होनो हागोन
टेक्न'लजि नङा होमबा नोंथां टेक्न'लजि होननानै बुङोब्ला आथिखाल मुगायाव जे साइन्टिफिक साइन्टिफिकनि गेजेरजों जे साइन्टिफिकनि नलेजजों लानानैहाय दिहुननाय माखासे आदब खायदाखौनो होना होनबा नोंथां जोंनि समाजाव ए
समाजाव एबा जोंनि ओनसोलावहाय गोदान टेक्न'लजि औ बेफोरजों जौगानायाहाय एसेबां जोंनि गामि ओनसोलाव फैद्रायाखै टाउन ओनसोलफोराव जाबाय नोंगौ।
ओ जेरैहाय ओ टेक्न'लजि होननानै बुंब्लाथ' जोङो आथिखालाव गोबां माइ आबाद माने जिखुन जाया आबाद गायनायफोरावबो टेक्न'लजिफोर गोबां बाहायनाय जाबाय। जेरै बै एसे गोजौ थाखोनि आबादारिफ्रा ओरैबायदिबो खालामसै आथिखालाव नुनो मोनदों माने बेफोरबायदिखौ गोबां जन्थ्र'फोरखौ बायाखैबाबो सोरबा साफा सानै बाहायनाय नुनो मोन्दों मानि बै जे आबादथिलियावहाय आबाद गायनो थाङोब्ला आबाद गायनायनि आगोलावनो
नोंगौ बैहाय हासार गैगोना गैया नोंगौ मानि बे हायाव हासार जागोन जाया माने आबाद गायोब्ला माबायदि जौगाखांगोन मानि बिखौ नायनो थाखाय जन्थ्र'फोरबो दिहुननाय एबा बाहायनाय आं एसे नुनो मोनहांदों आरोखि बाहायनायखौ-बाहायनायखौ नुनो मोनदों औ।
औ आथिखालाव
आथिखालाव माखासेसो जन्थ्र'फोर बाहायनानै बे हायाव हासार गैयोना गैया बेसेबां जखानि नांगोन बेबायदिखौ इसे मानि ओ आथिखालाव माने जोंनि आबादारिफोराबो उम जों मो ओ फसल मोननो थाखाय आबाद मोननो थाखाय जोङो मोजां ओ टेक्न'लजिखौ बाहायनो सोलोंदों नङा होमबा। मानो होनबा जोङो नोंगौ थारैनो नोंथां। जोङो बुंनो थाङोबा जोङो दासिमबो अर्गेनिक जा हायाव हासार दं बेखौनो नै जों आबादखौ मावनो नागिरो। नाथाय दोनैनि बोथोरा ओ आरो दोनैनि दिना बिदिजों जों सोलिनो गोब्राब मानो होनबा जोंहा गोबां बु-बुहुमाव सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जानायनि हारा खम जानायलाय दा माखासे आबाद फोरखौ जों थाबैनो दिहुनो आरो मोजाङै दिहुननो थाखाय बेफोरबायदि टेक्नलजिखौ बाहायनानै ओ रासायनारिक हासारखौ बा हायनानै जोङो आबादफोरखौ मावनो मावनाय जायो।
औ।
बेजों लोगोसे ओ जोंनि ओ नोंथाङा दि एसे आवगायाव फोरमायबाय। आबादारिफोराबो आथिखालाव ओ टेक्नलजिजों आबाद मावनो सोलोंबाय नंगौ थारैनो ओ जोङो जेब्ला माइ गायनो लायो अब्ला टेक्टरनिफ्राय लानानै ओ हालेवजेननायनिफ्राय ला नानै माइ हाजासिमावबो जों आथिखालाव बेबायदि टेक्न'लजिजों खामानि मावनायखौ नुनो मोनसै। बे आबादारिफोरखौ जेरै आथिखालाव जों सिगाङाव माइ हानो थाखाय खामला मानसिखौनो बाहायोमोन खासि जोंनो हानाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो ओ माइ हाग्रा मेचिन गुबुन हादरनिफ्राय लानानै फैयो जोंनि जायगायाव खुद दिहुननाय गैयाबाबो जेरै बिहारफोरनिफ्राय लाबोयो हारियाना, पान्जाब बायदि जायगानिफ्राय जोङो लानानै फैनानै जोंनि आबादथिलियाव माइ हानो थाखाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे फिसा फिसा माखासे ओ हेन्ड ट्रेक्टरफोरबायदि फोरखौ बाहायनानैबो जों आबाद थिलियाव खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों बेजों आरो मोनसे ओ जोङो आथिखालाव हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनागासिनो आं।
थारैनो ओ जोङो आखाइजों हानाय माइखौबो ओ गोदोनि बायदि मोसौजों खुथार खुथार सिलायाव खल सिलायाव ओ फुंसे सानसे मोना बेबायदि मोसौ होनानै गाग्लिनो गोनां गैलिया मानो होनबा जों टेक्टर-ट्रेक्टरजों सिगां समाव ट्रेक्टरखौनो सिलायाव फिदिंदोंमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदि फिदिंनोबो गोनां गैला जों आथिखालाव मोनसे द्राम द्राम दिहुननानै ट्रेक्टरजोंनो बे द्रामाव गारसननायनि गेजेरजों माइखौ बुस्रिनो हानाय बेसर बायदि आबादखौ जों बुस्रिनो हानाय दालि बायदि आबादखौ जों बुस्रिनो हानाय सिबिं बायदि आबादखौ जों बुस्रिनानै खम समनि गेजेरावनो खम बिबांनि ओ बोलो बाहायनानै जों ओ आबादारिफोरा बे टेक्न'लजि ओ आदब खायदाखौ बाहायनानै जों इ-इजियैनो खामानिफोरखौ मावनो लादों बे मोनसे जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जायगायाव मोनसे खोब बाख्नायथाव माने सोलायनाय आरो जौगानायखौ जों बुंनो हायो।
नोंगौ
दा बेजों लोगोसे जोङो ओ आबादावथ' जानानै थांबाय दा जोङो टेक्न'लजि बुङोबा आबादनियावल' नङा नालाय दा नोंथाङा दहाय सिगाङाव बुंफोरनाय बायदिनो जायफोर माने साइन्टिफिक एनालइस खालामनायनि गेजेरजों बिजिरनायनि गेजेरजों ओ सोरजि जानाय ओ मबाइल ओ हमना ला मबाइल गारि मटर इलेक्ट्रिसियान माखासे ओ बाहाय-बाहायजाग्रा आगजुफोर दा बेफोरखौ नोंथाङा मा सानो बेफोरो जोंनि समाजाव माबायदि बिहोमा होदों बा खहा खालामदों बेखौ नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन।
ओरैनो थ' नोंथां जेनेबा गोदान गोदान मुगायाव टेक्न'लजिजों जों खारफानो हानाया आं गाहाम होननानै सानो सिगां समफोराव जिबायदि टेक्न'लजि गैयामोन आथिखालाव टेक्न'लजि फैनायनिफ्राय जों गोख ख्रैसिन खामानिफोरखौ मावनो हायो मोनसे खोथाखौ जोंनि सुबुंफोरा बुङो जे जेरैबायदि मबाइल बाहायोब्ला जों बेखौ बाहायनो हायोब्ला मोजां आरो बाहायनो रोङाब्ला गाज्रि होन्नाय बायदि थिग बेबायदिनो टेनलजिखौ टेक्न'लजिजों जों खार नानै जुदि मोजां
जुदि मोजांखौ सोलोंनो हायोब्ला जों मोजां गियान आरजिनो हायो आरो जों जुदि बेखौ मोजाङै बाहायनो रोङाब्ला जोंहा खैफोदबो जायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो मबाइलखौ नों हमना लाजाबाय टेक्न'लजि गोदान मुगायाव
जों बे सफैनायनिफ्राय जों। दाबसे जायगानिफ्राय जों गुबुन दाबसे जायगासिम सासे मानसिजों जों मोजां खौरां लानो हायो आरो जोंनि गामि ओनसोलावहाय फरायनाय माखासे फरायसाफोरा बैबायदि गोजान गोजान गुवाहाटि अबेबा दिल्ली। फोरावहाय। जोंनि न'खरनि सुबुंफोरा रां रुफा हरनानै सहाय खालामनो हानाय जे गोदान टेक्न'लजिजों ओ माखासे बेफोर ओ बेंकनि गेजेरजों रां सहैनायबाथ' बेफोर टेक्न'लजि गोदान मुगानि। बेयाव गोग्लैफायो नङा होमबा नोंथां। ओ आरो बे मबाइलाबो जे जोंनो मोजां खौरां लालायनाय मोजां गाज्रि खौरां लालायनाय आरो माखासे जोंनो नलेज सोरजिनायावहाय बे जेब्ला जोंनि गेजेरावहाय मबाइला फैबाय जों ओ जोंनि थाखाय गाहाम जाबाय आरो लोगोसे जे बेखौहाय मानसिफोरा बाहायनो रोङोब्ला मोजां आरो बाहायनो रोङोब्ला गाज्रि होननाय बेयावनो सोमजिदों बे टेक्न'लजिखौ दा नोंथाङाबो एसे। आगोलाव बुंखांबाय मानि आबादनि सोमोन्दैआवबो आंबो बेखौनो एसे बुंस्राबावनोसै जे आथिखाल मुगायाव माइ आबाद मावोब्ला माइ हानो थाखाय गोदो आखाइजों बिराद। जुगे जुगे। खस्थ' खालामोमोन हालेवनो थाखाय नांगालजों बिराद खस्थ' जुजिथाब जुजिथाब गोबां सम लायोमोन आथिखालाव ट्रेक्टरजों हालेवनानै सानसे साननैजोंनो फोजोबो आरो लोगोसेयैनो जेब्ला हालेव खांनानै। गायो अब्ला आरोबाव जों बेखौ माइ हानो थाखाय दानिया गोदान टेकनलजिनि जन्थ्रबो सहैबाय मेसिनबो सफैबाय जों बेजोंनो सानसे साननैजोंनो दसेनो हाखांनानै फोजोबनो हाबाय मानि बेबाय सारिया फैनाया। मोजांबो जादों आरो लोगोसे जों बेजों खारफानो हायोबा मोजां आरो जुदि खारफानो हायाबाथ' सोरनिबा थाखाय खैफोदबो लाबोयो नंगौ थारैनो बाथ्राया सैथो दा नैबे बाथ्राखौ साननाया गाहाम जेन'बा। बुस्थुफोरखौ जों गोदान टेक्न'लजिखौल' बाहायबाय थानानै जोंनि माखासे दोरोङारिखौ जों बाहायाब्ला गोमालांगोन होननानै आं सानो आरोखि नोंथां दा गोदानजोंबो खारफानांगौ आरो जोंनि दोरोङारिखौबो साननांगौ होननानैहाय मोननैखौबो लाखिलांबाय थानांगौ होननानै आं सानो आरोखि नोंथाङा बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो।
ओ जाबायदि जोंनि रुटस जाबायदि जों थांनानै थाबोदों दा बेखौ नोंथाङा फिन गोसो खांदों नंगौ जोंनो नांगौ होनबा जोङो जोंनि थाखानायखौनो आं सानो आरो दा जोंनि थाखानायखौनो जोङो बेखौ आपग्रेड खालामनाया जोंनि खामानि। नङा होमबा दा टेक्न'लजि मडेलाव जों ट्रेक्टरखौ मोनदों बा ओ जोङो माइ हाग्राखौ मोनदों दा बेबायदिनो जोंबो जोंनि ओनसोलावनो बे जोंनि ओ हालेवनो थाखाय बे हालौवग्रा आगजुखौनो जों जोंनि स्टाइलाव आपग्रेड खालामनो हायोबा जोंहाबो मुलाम्फा मानो होनोबा गोबां आबादारिफोरा बेजों सहाय मोनगोन आरो जेरै जों दा गुबुन हादरनि बा गुबुन जायगानि बुस्थु बायनानै लाबोदों दा बेहाय जोंहा रांफोरखौ गुबुन हादराव हरनाय जायो। दा जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि मुवा फोरखौ सोरजिनानै लानो हायोबा जोंनि जायगायावनो थागोन आरो जोंबो गुबुन जायगायाव हरनो हायोबा बेनिफ्राय मुलाम्फाखौ जों लानो हायो आरो दा दोरोङारियाव बेखौ खौनो बुंगोन माने थाखानायखौनो जोङो साबसिनाव माब्रै बाहायनो हागोन। माने गोरलै राहायै जों बाहायनो हागोन बेखौ नोजोर बोनांगोन आरो अब्लासो जोङो ओ बे दोरोङारि बाहायनाय आगजुफोरा दिनैनि मुलुगाव थांनानै थागोनखौ आं नुहरो आरो जेरै दं ओरैनो जुदि सोलिबाय थायोबा बेयो लासैनो गोमालांगोन ना बियो आथिखालनि मुगायाव थावरिनो हागोन ना गोब्राब बेखौ आं सानो आरो
नंगौ
हब्ला नोंथां बे आयदानि सावरायनायखौ बेखिनियावनोजोन जासिगोन नामा नंगौ थारैनो
उम समखौ नायनानै दे होमब्ला नोंथां दे आरो फिन लोगो मोन्थों।